हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ-अ नोंथां ओरैनो जिरायलाबायनासो दङ
अ खबरफ्रा बोरै नोंथांना
खबराथ' एसे मोजाङानो नोंथां दामानि
औ नोंथाङा ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां
ओंखाम जाखांबायमोन औ नोंथां
मा मैगं जाखो नोंथां
ओंखामाथ' जोंहा माने माबासोमोन अ ओंख्रियाथ' ओ मा होनो बेयो माबा दालिजों आलुजों मोन नोंथां
माबा खामानिफोर मावदों नामा दायो माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो एबा रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां माने नोंथाङा फ्रि फ्रिबा रायलायजागोन नामा नोंथां
अ रायलायजागोन नोंथां नै आंथ' दायो ओरैनोसो दंखायो जेबो खामानि आयदामानिबो मावनाय जायाखै बोथोराबो गरम नालाय बिदिब्ला नोंथां मा आयदानि सायाव रायज्लायनानै नानै कल खालामदोंमोन नोंथाङाबा
अ नोंथां आयदायानो जाबाय जेनेबा बर'फोरनि आसार खान्थि एबा हारिमुनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदों नोंथां
औ फोरमायजागोन नोंथां औ
औ नोंथां
जेनेबा बर'फोरनि आसार खान्थि एबा होनोब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां
औ मिथियो नोंथां
जेनेब्ला जोंहा बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बिब्दिनो दैमा जिं-जिं हाजो हा हाला जें-जें एबा सेर सेरावहाय रायजो जानानै फैनाय सासे एबा मोनसे जेनेबा जाथि होननानै आं बुंनो हागोन आरोना नोंथां जोंहाथ' गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो बायदि बायदि रोखोमनि जेनेबा जोंहा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनि निफ्राय लानानै बिब्दिनो थानाय जायगाफोरनिफ्राय लानानै आरो बिबदिनो म मोसानाय मुसुरनायफोरनिफ्राय लानानै जोंहा मोनसे माने बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे। हारि होननानै आं सानो आरोना नोंथां जेनेब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिब्दिनो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि मैग मैगं थाइगं जानायफोरखौ जों माने जाबोयो आरोना बायदि बायदि रोखोमनि बिबदिनो मैगं थाइगं गोखा गोखै बेफो बेफोरखौ जों जानानै थांनानै दंबोयो आरोना नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि मुंदांखा आ ओंख्रिफोराथ' ओरैनोथ' मिथिखायो अनलाजों दाउ सबाय। बिदिनो नारजि अनला एबा नारजि नारजि अमा। बेफोरखौ माने जोंहा मोनथियो आरोना बयबो आरो जों बेफोरखौ गोदो गोदायनो फ्रायनो माने जानानै जेनेब्ला जों दंबोयो आरो। आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा माने जोंनि बर'फोरनि आसार होनो ब्ला आसार खान्थि होनोब्ला माने जों मिथियो जे जोंहा गोदो गोदाय। जेनेब्ला बिब्दिनो हाग्रा। बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै जों थायोमोन बिदिनो। जेनेब्ला दैमा सेर सेर हाजो हाला जिब जुनारजों बुंफबनाय। नै माने जोंहा मोनसे न'खर न'खर गासैनावबो माने बिबदिनो न‌'आव फिज जानाय एबा बायदि रोखोमनि। जिब जुनारफोर जों जेनेब्ला जोंनाव दं होननानै आं मोनथियोमोन आरोना नोंथां। आरो जेनेब्ला। जोंहा बिब्दिनो दैमा सेर सेर थानानै बिब्दिनो बायदि। रायजो जाबोगासिनोमोन। दायो जोंहा माने गोबां रोख खोमनि जोंहा बायदि रोखोमनि जेनेब्ला बिदिनो ओ रंजानाय एबा फालिथाय फोर। फोरबो फोरबो जों माने फालिनाय जायो जेरै जोंहा हमनानै ला मागो। दमासि बैसागु। आरो बिब्दिनो बायदि बायदि रोखोमनि फालिनाय जायो जेरै जोंहा बैसागु होनोब्लाथ बायदि रोखोमनि जोंहा बिदिनो गाननाय जोमनाय गोमो गोथ। गोथां गोजा बिबदिनो बायदि रोखोमनि गुफुर बेफोरबायदि गाब गाननानै जों माने बैसाग गु बोथोराव रंजायो आरो नोंथां बेफोर माने जोंनि बर' हा। रिनि एबा जोंनि बर'नि मोन से बयजोंबो मोनथि जानाय सिनाय जानाय फोरबो होननानै आं। बुंनो हागोन आरो नोंथां आरो गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बि दिनो माने गाव न'आवनो दानाय दख'ना बायदिफोरखौबो गाननानै थायोमोन आइजोफ्रा एबा हौवाफ्रा। रावबो बिबदिनो गामसा गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनोमोन। दायो नाथाय। एसे ओ मा होनो जेनेब्ला दिजिटेल। जुग जाबाय नालाय एसे सोलायबो। सोलायबोगासिनो होननानै आं बुंनो सानो नोंथां आरो जोंहा माने बिबदिनो औ गाननाय जोमनाय हिनजावफोरा दख'ना गानोमोन हौवा। फोरा गामसा आर'नाइ बिदिनो गाननानै थायोमोन आरो गोदो गोदाय। बिदिनो आरो जोंहा गोदो गोदाय माने एसे जेनेब्ला। ओ मा होनो बेफोरखौ एसे माने ओ जौगानाय नङामोन आरो नाथाय दायो एसे जौगाबोगासिनो जोंनि आसार खान्थिफोराबो बिबदिनो नोंथां आं जेनेब्ला दायो नोंथाङाबो इसे आंथ' गोदो गोदायनि जेनेब्ला एबा आसार खान्थिफोरखौ जों आं बांद्राय बुंजोबनो हा हायासै बिनि थाखाय जेनेब्ला नोंथाङाबो आंनो इस से नोंथां मिथिनाय बायदि नोंथाङा फोरमायनानै होयोब्ला आं माने मोजां मोनगौमोन आरोना नोंथां आरो आं नोंथांनिफ्राय माने बेफोरनि बागै मोनथिनाबो लागौमोन आरो नोंथां दे बिबदिब्ला नोंथां फोरमायनो हागोन नामा नोंथांआ।
औ हागोन नोंथां हागोन
आं फोरमायनोसै नङा होनबा नोंथां
औ दे फोरमायनानै होदो नोंथाङा बिदिब्ला
जेनेबा जों बुंनो हायोदि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा आसामाव थाबोनाय मोनसे जेनेबा जा ओ सुबुंफोर नङा ओनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ ।
जेनेबा खोनादों ना नोंथां ।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ जेनेबा जाय सुबुंफोरा जेनेबा दैमा जिं जिं औ नोंथां खोनादों।
औ औ औ खोनादोंमोन।
औ जाय सुबुं जाय सुबुंफोरा जेनेबा दैमा जिं जिं एबा हाजो सेर सेर थानो मोजां मोनोमोन नङा होमबा नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां ।
औ नोंथां जेनेबा जों जोंनि माखासे औ नोंथां ओंखारादों ना?
औ औ दे होन दे नोंथां औ खोनादों।
हेलौ
औ हेल' नोंथां खोनादों औ ।
औ जेनेबा जों दैमा सेस सेर एबा हाजो सेर सेर थायोमोन नङामा नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ ।
औ जेनेबा जोंनि माखासे ओ बाथ्रा माम बाथ्रा एबा जानाय लोंनायनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ एबा गोबां मिथिनाय मोनो जोङो जेनेबा जों बुंनो हायो । औदि सबायजों साम' नारजि अमा अनलाजों दाउ बेबायदिनो माखासे बायदि रोखोमनि ओंख्रि एबा मैगंफोरखौ जों जोंनि बा बड'फोरनि माखासे गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय होननानै जों मिथिनो मोनो । मोनो जाय दानि जुगाव एबा गोदान गोदान जुगाव जेनेबा गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफ्राबो मिथिनो हमबाय जाय जों ओ बे मैगं एबा ओंख्रिफोरा बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय ओंख्रि होननानै जों मान माने दानि जुगनि माखा सुबुंफोराव जों मिथिनो मोनबाय आरोना नोंथां । आरो जों बुंनो हायोदि गोदो गोदाय एबा थायोमोन जाय जों बेखौनो हादान लानाय होननानै बुंनाय जायोमोन । आरो जों बे गोदोनि जु ओ गोदोनि समाव जेनेबा ओ जोंनि माने बर' आइजोफोरा जेनेबा जोङो जोंनि न'खराव मैगं थाइगं गैयामोनब्ला एबा जानो थाखाय माखासे आदार गैयामोन ब्ला हाग्रायाव थांनानै ओ दै बा दैसा फोराव थांनानै बर' आइजोफोरा जोंनि नांगौ जानो थाखाय जेनेबा ना गुरनानै लायोमोन एबा ना हमनानै लायोमोन जेखायजों मानानि गोसोबानो जेनेबा नाहा थाङोमोन आरोना नोंथां? जायनि जाउनाव जेनेबा जों जानो थाखाय माखासे नाफोर मोनबोयोमोन आरो जों मिथिनो मोनोदि गोदोनि माखासे बर ओ जोहोलावफोरा जेनेबा जोङो नांगौ जानाय एबा न'खराव जेबो जाग्रा आदार गैयाब्ला हाग्रायाव थांनानै एबा मैहुर खालामनानै माखासे जिब जुनार एबा बायदिसिना बिदि रोखोमनि जेनेबा ओ जुनारफोरखौ ओ लाना फैयोमोन। आरो जों मिथिनो मोनोदि गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा ओ माखास से जिब जुनारखो फिसियोमोन न'आव ओ जोङो जाय अमा, दाउ, हांसो बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ फिसियोमोन जाय जेनेबा जोंनि माखासे ओ जिउ खुंनायाव गोबां मदद होयोमोन नङा होनबा नोंथां। आरो जों मिथिनो मोनोदि ओ बर'फ्रा माने गोदोनिफ्रायनो ओ बायनो थाखाय रां रुफा एबा गाननो ओ माने बायनानै गाननो थाखाय रां रु फा गैयामोन नङा होनबा नोंथां। हेल' खोनादों दा नोंथां
हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों जेनेबा जोङो बे बर' आइ बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो गाननो थाखाय न'आवनो एबा न'खरावनो जेनेबा जि एबा दख'ना गामसा आर'नाइ बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा दायोमोन जाय जोङो गुबुननिफ्राय बायनानै बा लाबोनानै जोङो गानामोन। मानो होनोब्ला ओ बे समाव माने बर'फोरा बारे बांद्राय जौगानाय थासारियाव गैयामोन। बेनिखायनो न'आवनो एबा न'खरावनो गाबागाव माने गाननो थाखाय जिफोरखौ ओ दानानै लायोमोन एबा दानानै गानोमोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जेनेबा आं दा बुंनाय बाथ्राखौ बोरै मोनखो नोंथाङा
आं नोंथां नों बंनाय बुंनाय बाथ्राफोरखौथ' जोबोद मोजां मोनदों आरो आं नोंथांनिफ्राय माने आं मिथियै बाथ्राफोरखौ आं मोनथिनो मोनजोबबाय। आंबो दा जेनेबा बिब्दिनो बर'नि आसारखान्थि फोरनि बागै गोबां मोजाङै नोंथांनिफ्राय मिथिफेरै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै गुबुनफोरनोबो फोरमायनो हासिगोन। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबा बाय फनख' बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? औ औ औ औ। औ